हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
अ आङो दा ओरैनो दं
औ औ औ अ नोंथाङा फ्रिबा आं ओरैनो माने ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ बाथ्रा बुंनो होननानसो सानदोंमोन
अ अ अ
जागोन ना
औ दे बुंजागोन दे
अ अ नोंथाङाथ' मिथिखागौ बिफां लाइफां होनोब्ला जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि बिफां लाइफांनि
औ औ औ
ओ बिफां लाइफांनि थाखाय जोङो माने आबहावा गुबुंले जानायखौ बासायनो हायो बिफां लाइफां गायोब्ला जोङो माने गावनि नांनायफोरखौबो ओ सुफुंनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां औ माने बिफां लाइफांनि खार'नाव दायोबाथाय जोङो बिफाङा सायाबो होयो लोगोसे गुसु बारबो होयो गरम बोथोरनि दिन दा बेहाय जों माने फेननि हावा बो बारनि बिफां लाइफांनि जि ओ हावा फैनाय बार फैनाय। बेखौ, दाननो हाया आरोना फेननि हावाया त' नोंथाङाथ' मिथि गौआनो बिफां लाइफाङा जोंनो माने फिथाइ सामथाइबो होयो लोगोसे बिबार बो होयो
औ औ
अ नोंथाङा नोंसिनि न'आव मा मा बिफांफोर दङ बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा एसे?
औ जोंनि न'आवथ' बिदिनो गाम्बारि दङ सिलिखा बिफां दङ आरो मिस्थां बिफां दङ। आरो देबदारु बिफां दङ आरो सिगुन बिफां दङ आरो। बिदिनो उम बायदि बायदि बिफां दं। औ आरो खान्थाल बिफां
औ औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ खान्थाल बिफां थाइजौ बिफांङा जोंनो माने जानो थाखाय जोंनि उखैनायखौ सुफुंनो फिथाइ सामथाइ होयो होननानै ना।
औ औ जानो थाखाय जोंनो फिथाइ होयो। आरो सायाबो होयो दाथ' गरम बोथोरनि सम गरम बोथोराव जेनेबा खान्थाल फिथाइया थाइयो आरो दा ओ थाइजौआबो थायो औ दा दा थ आरो आमथिसुवानि दिनबो नालाय ओ ओ जेनेबा फिथाइ सामथाइ जानाय जायोना औ दा ओ खान्थाल थाइजौ आनारस बायदि बायदि फिथाइखौ जोङो जानाय जायो आरो। औ आरो दं।
औ
औ दे नोंथां औ।
अ आरो दंफां आरो जेनेबा उम दंफांनि दं फांनि हेफाजाबै जोङो ओ बायदि बायदि जोङो नांनाय बुस्थुबो जोङो बानायना लानो हायो जे ओ जोङो बिस्ना मोनो जोङो फराय ओ जोङो फरायनो थाखाय जोङो टेबोल लुनानै लानो हायो आरो बाथाम। आरो खिरखिफोरावबो जोङो न' लुनो थाखाय बाहायनाय जायो। आरो जोङो बाकसफोरबो लुनानै बानायनाय जायो। आरो आलना औ बेफोर गासैखौबो जों बा साननानै लानो हायो आरो आरो आथिखाल मुगायाव जोङो। ओं नुनो मोननाय बायदिब्ला ओ बायदि बायदि बिफांनिफ्राय जोङो। बिफांनि रोदानिफ्राय जोङो मुलि बायदिसि नाखौबो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेफोर जोंनि ओ जिउनि थाखाय गोबां जेनेबा रैखा खालामनाय आरो। औ औ आरो ओ जोंनो जेनेबा ओ थांना थानायनि थाखाय जोङो हा- जोंनो हां बोनो थाखाय जेनेबा अक्सिजेनबो होनाय जायो आरो ओम। दंफां लाइफाङा जोंनि जिउनि थाखाय गोबां ओ रोखोमनि खामानि मावो जेरै ओ दै जेनेबा ओम दैनि थाखायबो खामानि मावनाय जायो आर ना दै। खौ सेबखांनाय जायो जेला औ बेफोरबायदि।
दाथ जों बिफां लाइफां गायोबा गावनि माने गुबुंले आबहावाखौनो जों माबानानै। साफा खालामनानै लानाय बायदि जायो आरो
औ औ लानाय बायदि जायो ओं
थ बांसिनानो गारि मथर बाहायो मानसिफोरा टाउन सहराव इन्डास्ट्रिफोर खुलियो ना बिफां लाइफां दानफायनानै बेनि जाहनाव आरो माने आबहावाया गुबुंले जायो आरोना। टाउननिख्रुइ जोंनि गामिनि ओ आबहावाया मोजांसिन जायो मानो ना जोङो बांसिनानो बिफां लाइफांफोरखौ गायोना।
औ औ
बिफां गायनाया माने जोंनि थाखायनो मोजां साननानै लायो आरो ना गामि जेरावहाय बांसिनानो जेरैहाय दा गामिफोरावहाय ज ज इदिनो मोनासिफोराव गासिबो बिफां सायायाव जनानै रायलायनो हायो आरो लोगोसे दा जों बिबार आरिफोर गायबाबो नफोरखो समायना नुयोना।
औ नुयो ओं।
औ दा बिफां हारिखौ गायनानै मानसिफोरा माने इदिनो बायदिसिना टेबोलफोर बानायनानै नफोर लुनायाव बाहायनानै निजिनि नांनायफोरखौबो ओ सुफुंनो हादो। आरो लोगोसेयैनो जायफोरा फालांगि खालामो बिसोरो फाननानै गावनि ननि नांनाय खिनि जि रां रुफानि गोनांथि जायो नफोराव फिसा फिसौफोरनो जि गोनांथि जायो बेफोरखौ बायनानै होनो हादों आरोना।
अ अ दा नोंथाङा बुंनो हा नामा दंफां गायनायनि दिना मा टारिगाव जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ फाइभ जुनाव जायो औ दाखालिसो जानानै थांखांबाय। माने बिदि माने बिदिनखालि गासिबो गायो
औ दा नोंथाङा बे खालि दं- फांखौ गायखोना गायदिया बा गायदोंबा खै बेसे गायखो? बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ गायदों माने जोंना दा आंथ दा फरायबायसो दं नालाय फरायसालियावहाय जोंनाव माने बिदिनो बिफां गायनायनि प्रग्राम लादों आरो ना बे प्रग्राम लानायावहाय मानेहाय आङो जायखिजाया बिबार फांनै गाय दों आरो लोगोसेयैनो गाम्बारि बिफां फांथाम गायनाय जादों आरो।
औ औ
माने बांगांगारि बिफांफोर गाम्बारि बिफांफोरा मोजां जायोना उनावहाय माने बिदिनो बाराद्राय गेदेर जायोब्लाबो बेफोरनि थाखायनो बेफोरखौ फाननानैनो जोंनि जोंनि नांनायफोरखौ सुफुंनो हायो नालाय बेखौ एसे गायनानै लानाय रखम जाहैबाय आरो औ नोंथाङा मा मा गायखो खिन्थानो हागोन दा?
अ आं गायनायाथ' आंबो बेखौनो गायनाय बायदि जादों गाम्बारि गायदों आरो देेबदारु गायदों आरो औ बेनि ओमफ्राय सिलिखाबो गायदों।
औ औ सिलिखायाथ' दा फिथाइ थायबा
दा औ दा बे समाव गरम बोथोराव बिबार बारदों दा बिबार सलिगासिनो औ गोजां बोथोरावसो फिथाइखौ जों मोनहैयो आरो
औ औ
ओं दाथ'ओ अ औ बिफां लाइफांआव जेनेबा
औ मा बुंदों नोंथां?
खोनायाखै नोंथां
हेल'
औ औ बिफां बिफां लाइफाङाव जेनेबा दाथ' जोङो ओ दानि बे मुगा मुगायाव यावथ' जों गोबां बेराम आजारखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनोथ' मानसिफोरनिखौ ओ बेहायनो जोङो जि बा बिफां लाइफां गायनानै जोङो जोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय जेनेबा ओम बिफां फोरखौबो गायनाय जायो आरो बे ओम आरो बेफोरनि मोननैसो मुङानो जाहैबाय जेनेबा निमखौ बो जोङो जेनेबा बेमार आजार जानायाव जोङो जानो हायो। जेनेबा निम बिलाइ बेफोरबायदिखौ रोदाफोरखौ ओमफ्राय आरो अर्जुन अर्जुन बै माबाया
औ अरसुन
अरर्जुन बिबुर औ बेफोरनिखौं ओम
औ दाथ' जों नोंथाङा बुंनाय बायदि निमखौह जानो हायो बुंदों ना? अ मोखांफोरनावबो माबा जा हा मनिमफोरखौ देनानै होनो होनानै लानो हायो आरो ना। मोखाङाव मोखांनि थाखाय मोजां आरो जेरै' निम निम बिफांनि बिलाइफोरखौहाय साबोन बानायनो सेम्पु आरि बानायनो जों ओ बाहायनो थाखाय जोंनि नांगौनि थाखायनो बेफोरखौ बानायनाय जायो आरोना निम बिलाइजो।
औ औ
जेलैहाय माबा मोनसे बे जोंनि मोदोमनि बेमार जाबाथायों जोङो ओ निमनि साबुनफोर होनाया मोजां आरोना दा बेखौ फिफां लाइफां निम बिफां गायनायनि खार'नावनो जों दहननो हादों। साबोनफोरखौ जोंनि मोदोमनि थाखाय मोजां आरो लोगोसेयैनो जानो हायो। थ' मोजांआनोखा नोंथां बुंनाय बायदि मानि देहानि गासैबो थि। गाज्रि देहायाव जि गाज्रि दङ बेफोरो माने गाज्रि जि बेक्टेरियाफोर बेफोरो थैनायनि सान्साआ बारा थायो आरो ना निफ निफ्राय। ह जायोबाथाय औ
औ
आरो लोगोसेयैनो दा दाथ' माने साननैसो सिगां लेसु बिफांफोर थायोमोन दा लेसु लेसु बिफां औ दा ' लेसु बिफाङा फिथाइ होदोंमोन ना साननैसो सिगां जोंनो जानो लेस जोंनि उदै'खौ सुफुंनो होदोंमोन। थाइजौ थाइ थाइजौ खान्थालफोर दाथ' खान्थालफोर जानाय जायोआनो नङा होमबा नोंथां थाय था खानथाल फिथाय फोरखौहाय दा न' न' न' गासैनियावबो मोननाय बायदियानो आरोना
औ
अ थाइजौफोराथ' जोबलांनो हमबायानो समजों लोगोसे नोंथाङा नाव माबा दङ नामा नालेंखल बिफांफोर दङ नामा औ औ नारेंखल बिफां थाबा गायना लानाया मोजां आरो ना माने न'खरनि उनावहाय जेनेबा गायनानै गोबाव गोबां गेदेर जालाङोबा फिथाइ होयोबाथाय जोङो निजिनि न'आव फुजा होनायाव नांनायफोर बाहायनाय मोजां आरोना जुदि जुदि जोन न'नि बुस्थुफोरखौनो बाहायोबा रां रुफायाबो एसे बाहायो जि बेखौ माबानायनि बायनायनि खरसाया खम
अ औ
औ औ बेखायनो थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां गय बिफांफोर थाबा न'आव मोजां आरो गय बिफांखौथ' नोङो गायनानै आबाद खालामनानै लायोब्ला निजिनि थाखायनो मोजां मानोना गयाथ' बिदि खनसेल' आबाद खालामजानाय नङा नालाय बिबार बारनानै आरो थायफिनलाय गोन बेखौबो जोङो फाननानै निजेनो गावनि खरसा खालामनो हागोन बेखायनो गय बिफांफोर गायना लाङो एसे माबा आरोना मोजां जायो मान रां रुफा फाखा फायनायफोरावहाय बांसिन आबाद दारि फोरनि थाखाय मोजां आरो गय बिफां गायनायफोरा जेरैहाय जों दाउ' बिफां गायोब्लााथाय बिबार बारिबो ब्ला सोरनोबा टिका होनानै जोङो माबानो हायोना फैसा फोरबो लाबोनानै हायो फैसा लाबोनो हायोना
औ औ
औ
जोङो आरो बै दाउफोरनिफ्रायबो जोङो बिफां जोङो बिफां खिलिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिसोरो माबाफोर फिथाइ जायोब्लाथाय खि- नानै गालाङोना बिनिफ्रायनो बिफां रजयो
औ औ औ
दाम दा आरो दाउफोरा बासा लुनायावबो हेफाजाब होयो बिफांफ्रा बिदिनो आरो दा नोंथां औ जोंनिया समाबो जाबय दे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ दे
औ